औ मा खौरां लोगो?
खौरांङा आं नोंजों गोसो गिलिर मोननायखायसो दान्दिसे रायलायनो होननानै हरदोंमोनहाय
आयै मा जादों माबाफोर उसुबिदा नामा?
उसुबिदायाथ' बारा असुबिदा नंङा थेवब्लाबो थांलाय फैलाय मावख'आव थांनाय खामानि न'नि खामानि एसे बोरैबा मोनदां गोसोखौनो
आमफ्राय देहाफ्रालाय थिगैनो दंङ' दा?
देहाफ्राथ' थिगैनो दंङ' जेबो जाथ'वाखै
बे गरमाबो आंबो बेबायदिनो बारा गाज्रियावबो नङा मोजांखौनो बुंजायो गरमाबो बिराद ना दुंहावनायाबो
औ
बिनि थाखायनो औ लोरबां जालायगो सानसेमानि बायहेरायाव थानाय
आङो नोंखौ सोलाबोबा साननैसो फैनो हागोन नामा होननानैसो सोंहरनो फन हरदोंमोन
नोंसिनियाव थांनो
औ
ओ र' लोगो आङो अब्लालाय माव ख'आव खेबसे नायग्रो नांगोन आरो ना सुत्ति लानो हाथाव नंगौना नङा
माबायाव सोलाबा सनिबार रबिबारावथ' बन्द' थाखायोना
खुनिबार रबिबाराव बन्द' थाया जोंना लोगो
ए बन्द' लानोबा बन्द' लानानै सो माबानांगौ नामा
औ बन्द'सो लानांगौ जायो ओरैनो मा बायाव दान मोनसेयावहाय ब्रै सानसिम सुत्ति लानायनि दङ' आरो खाबु दङ' आमफाय आरो बिनिफ्राय माब्लाबाथ' उसुबिदा जायो नालाय बे हानि खोथा मानसिनि देहा
उम
बेमार आजार लोमजानाय साजानायाव बेनिख्रुइ बांसिन लानो मोनो र' लोगो आङो गाबोनहायहा मावख'आव थांब्ला बे लोगोफोरजों सावरायलायनानै बिसोरनाबो खामानि थायो नालाय माब्लाबा औ बेखौनो आङो सोंग्रोनोसै लोगोफोरनाव मावख'आव मावफाग्रा लोगोफोरनाव आ आङो सुत्ति लाबा उसुबिदा जागोन नामा माबाफोर होननानै जुदि गैया अब्ला आङो सुटि लानानै थांगोन लोगो
जेबो नङा फैनो सोलाबथाराबा मालाबा फैनो सोलाबबा फैबानो जाबाय
ओरैनो सोलाबिखौथ' औ दे बुं
ओरैनो थाफैनो साननैसो थाफैनो सोलाबाबो सानसे फैब्रबनानै थांबानो जाबाय
औ जागोन बेखौथ' नै सोलाबनायखौ बानायखानांगौसो जायो ओरैनोथ' बन्द' गैखाया नालाय मालायनि बायदि हलिदे होखानाय ओरै अफिसियेल खेलेन्डारफोराव थाखानायखौ मोननाय बान देन एसे प्लेनिं खालामनानै थांनो बेरायनो मानो मोनो खिन्थु जागोन आङो सुटि लानानैबाबो थांगोन सानसे। गावनि थाखाय समखथ औ बरननानै लाखानांगौ।
समखौ बरनानैसो लानांगौ नङाबालाय बहा समा हारसिङै फैखायाना।
औ।
बांद्राय बेस्थ' मुखुब जानानै थायोब्ला एसे मोरैबा मोनो। गोसोब्लाबो थिख मोना एसे बेराय होलांनांगौ लोगोफोरजों लोगो हमनांगौ ना मा होनो।
ओम नोंगौथ' लोगो बेरायनायानो लोगोफोरजोंबाबो लोगोखौनो मोनलायला
फरायनाय जोबनाय लोगो लोगो कलेज जोबनाय लोगो लोगोनो गोजान गोजान जालायबाय लोगोखौनो मोनलायला बयहाबो गावबागाव बेस्थ' मुखुब जानानै थायो नालाय माखासे लोगोफोरना खौलाय खौरां लाथाराखै
एखमब्लाल' लानाय जायो। बारा बेबायदि रायज्लायबाय थानाय जाया।
माल बयबो बेस्थ दाजु फाल
औ औ फन हरब्लाबो बेबायदिनो माब्लाबा हमो माब्लाबा आरो। रायज्लायफुनायावनो दस्रा खामानि जायोना मुखुबना
जुलिनि उनाव जुलिनि उन उनाव बेबायदिनो जायो संसार थालाय जाहैबाय नालाय गथ' गथ' फथाय मालाय जोंहा आरो जोंहा संसार गैयाब्लाबो जोंनो मा आरो बिसोरलाय गथ' गथाय गोनां
संसार जानाय मानसिखौलाय माथो बुंबावनो
रायलाय राय्लायजोबनोनो मोनोलाया रायज्लायफुंनोनो मोना
औ रायज्लायफुनोनो मोना गथ' गथायजों
बिसनावनो मालाबा ज' थांनांसिगोन
औ थांजागोनथ'
लोगोफोरनावनो
बेसोरथ' फैनो हाखला जाहैबाय संसार गोनां मानसि गथ'जों गथायजों लानानैबो ओंखारनो बाथाव गोथाव जायो गाबगु खुगु थाथेरनो नागिराना खनखौनो रायज्लायहोआ मोजाङै बिमाफ्रा औ प्राइज लायनोनो मोना फनावबाबो आरो।
फोरबोफोरावसो थांनाय जायोमोन बैसागु दमासि बेफोरावसो थांनांसिगोन आरोबाव मालाबा
औ। औ बेफोरावबो आरो गावसोरनि आलासि दुमसि फैनायजों मारैबा खामानि बारा बारायदेरनानै हैनाय बायदि मोनलायलाङो
बिदिबो जाहैयो जानायालाय होनब्लाबो थांबा मोजां मोनो आरो बयबो
औ थांबाथ' मोजां मोनो जोंहा ओमफ्राय उसुबिदा मोनोना गावसिोरनि मानसिफोर फैगोन हौवानि
फिसायनि न'खरनि औ फैगोन खोमा साननानै एसे
ओरैनो हाबानि उनाव। मानसिफोरनि जिउनि माबाफ्रानो थानाय जानाय गासिबो सोलायजोबो। ओरैनो बुङा बयबो टाइमानो बोरै बोरै थाङो रावबो मिथिसायाथि
ओं। सिख्ला समाव नङाबा बिसोरसो जोंनिफ्राय बांसिन बेरायग्रा मोनसिबायफोरलाय दा आरो न' सिङावनो थानानैनो ओंखारनो मोनला बायेरायाव
बेनोथ' आरोथ' बाहेरायाव खामानि मावनाय साख्रि मावनाय नङाबाथ' आरो नों न'नि खामानियावनो गोदोसोनानै थादोलाय हिनजावफोरनि जिउबाथाय बोरैबाथार ना।
औ बेबायदिनोथ' आरो लामा दथासिमनो सफैया न'नि खामानि मावनानैनो
उम
ओमफ्राय लोगो माथो ओंख्रि संखो? माथो ओंख्रि संखो?
ओंख्रिया माबासो बहलजों ना
ए गोथाव दे
नोंनालाय?
आंना माबा खान्थाल बेगर आम खान्थाल बेगर लोगो खान्थाल बेगरजों नाजों आंनाबो ओमफ्रायो खांख्रिखला भाजा एवदों
ए गोथावानो दैज्लांनि खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ आहा गो थाव मोनो मैथा एसे होनानै ना
होनानै औ मैथायाबो न'निनो एसे बावबाय लाबोफानो मानि मैगंआनो लाबोनो बावदों आरोना मावख'निफ्राय फैनानै ओमफ्राय दाना मा जागोन मा मागोन मैगंआबो खान्थाल बेगरखौनो सोमब्रबला बायनानै माबाबाय जिरनानै मैथायाबो गैयामोन न'आव
खान्थाल बेगरखौथ' आथिखालाव बिगुर जिरनानै सैनानै फानखासैना बेसेबांसो दाम थाङो बे बिगुर सैखानायफ्रालाय ओंख्रिफोरा?
आङो नुदोंब्लाबो सोंफेरनाय जायाखैहाय लोगो बेसे बेसे लायोथाय
दाखालि खनसे सोंनायाव आङो ब्रैजि बाजि केजि ना माबा होनदोंमोन
केेजियाव ब्रैजि बाजि?
औ
ए बिदिब्लाथ' आरो बारा गोबां नंबावासो ना लोगो बिबदिब्लाथ' उम ओ खामानि मावनो टाइम गैयि सम गैयिफोरा बेफोर बायजायो
बयबो दाना मावनो बाबायना बयहाबो मुखुब जाबाय खामानि दामानि आथिखालाव
औ अफिसफोरानोबा हेभि डिउटि जायो थाबखौनो गबोआ बेनिखायनो सर्ट काटखौनो नागिरो आथिखालावबो सायखानाय मैगं
थाब जानायखौल' नायसै मारै थाब अबे ओंख्रिया थाब मोनगोन बांसिनानो दालि आलुल'सो जायो दानिया गोदोनि बायदि बहा मैगं मैलाखौनो जाला मैगं मैला बु थुमनांगौबानो मैगं मैला सायनांगौबानो बिराद टाइम थाङो ना दानि जुगाव
औ औ नंगौ बेनि थाखायनो‌ गो
आरो बेबायदिबो जाला नालाय खामानिफ्राबो न'निल' खामानि जाला बाहेरायावबो खामानि दाना गावबाागाव मावनानै लायाबानो गैला आरो गोदोथ' बारा खामानिफ्रानो ओंखारामोन दाथ' मारै मारै खामानि ओंखारो समानो थोलायलायला
नंगौ नंगौ। माथो होनबावनो समजों लोगोसे खारफानांगौ जाबाय बयहाबो।
बेनोथ' समजों लोगोसे खारफानायानो गोनां जाथारबाय। रां रुफा गैयाबाबो जेबो जाथारला नालाय दानि जुगाव
बेनि थाखायनोथ' बाहेरायाव ओंखारनानै रां आरजिनो थाखाय सानसेमानि थानांगौ जायो।
बेनोथ' माबायानो मा होनो? जानायनि थाखायनो जानाय लोंनायनि थाखायनो दैलिख खरसायानो बिराद थांङो नालाय बिनि थाखायनोथ' थाखा खामायनांगौ रां खामायनांगौ जानानै फैदों।
नंगौ नंगौ। मैगं थाइगंनि दामाबो बेसेनाबो बारायजोब्बाय। जौसे रांजों थ' दा जौसे रांजोंथ' बाजार खालामनोनो हाला दा खरसाखौनो खालामनो हाला।
जौसे रां नङा बाजौ राङानो बिराद खम जाबाय दानि जुगाव।
औ बाजौ रांङाबो खमानो जाबायथ' आरो।
ओरैनोथ' जेसेबां खामायो एसेबां जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायनायावनो थाङो आंहाथ' दोनथुमनाय रां दोनथुमनायनि जेबो राहायानो गैबावा।
एसे एसे दोनथुमनो सोलोंनायदो। हाया आंहाबो अब्लाबो एसे एनै
नाजानांगौ जायो दोनथुमनो। दे लोगो बिदिबा उनाव लोगो हमसै ना।
औ दे दे औ माब्लाबा ज'नो